औ हेल' नोंथां।
औ नोंथां मा खालामदों नोंथां
नै गरम बोथोरना दाथ' बिराद गरमनायजों थानो हालायै जागासिनो जों मानसिफ्रा बेखायनो एसे बिफां साहायावसो जिरायना दंं आं नोंथां
दायो फ्रि ना
औ आं फ्रियानो दं नोंथाङा मानोबाफोर कल खालामदोंमोन
औ नोंथाङा आं एसे माने मोनसे टपिकनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ
औ बे टपिकआनो जाहैबाय माने बुहुम बुहुमनि सोमोन्दै आरोना नोंथां ओमफायो नों नोंथाङा जेनेबा बेखौ एसे खोनथाना होलाय आंनो जेनेबा बुहुम बुहुम बुङोब्ला जों मा बुजियो? मा मा थायो?
होमबा नोंथांनो माने जा मिथियो ज जादोंङो बेनि बागै एसे खिथानोसै होनबा बुहुमनि बागै माने गिबियावनो बुहुम होननानै बुहुम होनानै बुङोब्लाथ' जोंनि बे सुबुं माहारि बिदिनो गोबां रोखोमनि जिउ गोनां मुवा बेसाद थांनानै थाग्राखौनो बुजायो आरो बुहुमावथ' मोन नै थायो नाङा जेरै हा थायो दै थायो। बार थायो गोबां रोखोमनि थायो बुहुमाव। माने बुहुमाहाय बिदिनो साननि थामथि ग्रह' आरोना बहुद सुक्र बुहुम माने सुक्रनि उनावनो माने बुहुम थामथि माने बेयावल' माने बुहुमावल' जोंनि बे सुबुं माहारिया थांना थानो हानाय जिउमा सोलेरफोरा थांनो थानो हानायनि माने मोनसे पेनट आरो बियो बेयावल' माने बिनि जाहाथे गुबुन प्लेनेटफोराव माने दस्रा जिउ जिबि थांनानै थानो हाया आरोना नोंथां। आरो बुहुम होनोब्ला बुहुमा मोनसे ग्रहसा दं जायखौ जों ओ अखाफोर ओ बिदिनो माने बुहुमा गोबां रोखोमनि हा बाला अन्थाइ दैमा दैसा फु-फुख्रि बिलो बिदिनो लैथो लैथोमा हाजो हाजोमा बायदिजों दा-दाजानाय मोनसे ग्रह'सा ग्रह' आरोना नोंथां
उम नंगौ नोंथा नंगौ।
बुहुमावहाय जोङो ओ स्निसे जौखोन्दोखौनो माने दै मोननो हायो आरोना दै बाहागोयानो माने स्निसे जौखोन्दो दं आरो हा बाहागोया गुल' आर ना जाय जायगायाव मानसिफ्रा थांनानै थायो बे जायगा था मानसि जिब जुनार बिदिनो गोबां रोखोमनि जिब जिबि बिफां लाइफां बायदिफोर थांना थानाया माने नैजिगु माबायावल' बाहागोआल' दं आरो ना आरो बिनिनो औ बिनिनो खायसेया हाजो थाबाय अथाय बाला थाबाय बिदिनो आरोना। आरो जेनेबा बुहुमावल' बोथोर सोलायनाय जायो बिदिनो बुहुमावल' बायदि रोखोमनि बोथोर मोनो। ओंखायनो माने बुहुमावहाय जिउ जिबि थांना थानो थाखाय मोनसे मोजां साबजाथाव माने खाबु दं आरोना नोंथां आरो बुहुमाहाय जेनेबा बा सानखौ सोरगिदिं गिदिंबाय थायो सानजानिनिफ्राय सोनाबथिं बिदिनो साना सानखौ बिदि बोसोर माने खेबसे गिदिंनो था गिदिं गावनि जायगासिम सफैफिननो थाखाय थाखाय बिदिनो थामजौ द'जिबा सान होनो ना बोसोरसेफ्राम सम लायो आरोना नोंथाङा। औ बुहुम गैयामोनब्ला दा जेनेबा सुबुं माहारि जिउ जिबि दंफां लाइफां जेबो माने सोरजिनाय नङामोन आरोना। माने आं खोनानाय मिथिनो गोदो बादि माने साइन्टिस्टफोरा बिजिरनानै बुंनाय मथेयोब्ला माने गोदोहाय बुहुमाबो मोनसे एसे अनथाइ बादि अरखि गोनां सान बादि जोंब्लावनायसोम मोनो नों गोदोनि समाव बेसेबांबा निजुत निजुत खौथि खौथि बोसोर सिगाङावहाय बे समाव माने माहायबो बिदिनो सानबादि गुदुं माने मोनसे अन्थाइ थुख्रा बायदिमोन आरो ना नोंथां बिदिनो समजों लोगोसे माबाया आबहावाया चेन्ज जाबो जाबो क्लाय माने चेन्ज जाबो जाबो माने मानसि थाग्रा जाबाय आरोना बुहुमावबो जिब जिबि थांनानै थाग्रा बायदि बेयावनो माने सुबुं माहारिया दा आबाद मावनानै थांनानै थायो हा बाहागोआव खायसेया गिदिर गिदिर कम्पानि खुलिबाय बे बुहुम सायावनो आरो गोबां रोखोमनि माने बेयावनो थानानै माने गोबां बि जिउ खुंबोबाय आरो आरो बुहुमाहायथ' दा गोबां रोखोमनि जों बोथोरबो मोनो जेरै गोलोम बो थोर गोजां बोथोर आरो उदां बोथोर होनो दुफां बोथोर होनो अखा बोथोर गोबां गासिबो माने बोथोरानो दंजोबो आरो ना बुहुमावहाय आरो उम आरो बुहुमावहाय बिदिनो गोबां बिबांनि गेसफोरबो मोननो हायो आरो बेफोरनि मादावनो बांसिन गेस होनोब्ला नाय ट्रजेन गेस मोनो जाय बिदिनो स्निजिगु जौ खोन्दोफ्रामानो माने नाइट्रजेन गेसा माबा औ गोसार थाबनानै दङ आरो अक्सिजेन जायखौ सुबुं माहारिफोरा हां लानो थाखाय बाहायो जिब जिबि फोरा बियो नैजिसे जौखोन्दोफ्राम दं बादि आरोना नोंथां। आरो फिफां लाइफांफोरा थ' कार्बनडाइ अक्साइदखौसो लायो नालाय बेफोर दङ गेस बिदिनो अजन गेस मिटेन बायदि रोखोमनि माने गेसबो मोनो आरो बे गुन्द्रामा गुन्द्रासा आरि माने बे बुहुम सायावहाय
नंगौ नंगौ।
बुहुमावहाय मोननै सम जायो हर सान आरो सान सम माने जेनेबा एसे बुहुमा गिदिंनानै खेबसे गावनि दाथायखौ माने दावथ्रोन बाय बिदिनो हर जालायबाय नैजिब्रै घन्टानि उनाव मानि बे नैजिब्रै घन्टायावनो जायो आरो बे हर सान जानायाबो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथाङा थारखौनो होनबाय।
औ होनबा नोंथाङा आंनो मोनसे खोथाखौ खिन्थादो माने जे आंथ' बुंलांबाय दानि हा हा जायगा दङ हा हा बाहागो दै बाहागो दं होनदों नालाय बे हा मणडलाव हा मण्डलावहाय माने नोंथाङा जेनेबा एसे हा मणडलनि बागै खिन्थाहरदो आरो ना।
औ औ ओ हा मण्डलनि बागै आरोना नोंथां अ आं जि जिखिनि मिथियोबा ओ जिखिनि रोङो बेखौहाय आङो नोंथांनो खोन्थाहर नो नाजानोसै हाण्डलनि बागै नोंथां
औ
जेनेबा हा मण्डल बुङोब्लाथ' जोंना बे नोंथाङा दहाय बुंलादोंमोनना नैजिगुजौ गुनदो हा दं होननानै बेनो आरोना नोंथां ओ बेवहाय जुदि ओ हा मण्डलाव नो माने ओ बिफां लाइफां जिब जुनार दाउमा दाउसा मानसि इदिनो गोबां माने जिब जुनारफोर आरो माने फिसा जि ओ माने फिसा जिब जिबिनिफ्राय लानानै माने गिदिर जेरै मैदेरफोरसिम बेफोर माने बे हा मणडलावनो थांनानै थानो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बे हा मणडलावनो माने सुबुंफोराहाय माने आबाद मावनानै माने गावनि जिउखौ खुंनो हायो आरो बे हा मन्दलावनो सुबुंफोराहाय न' बां लुनानै माने थायो आरो ना नोंथां औ ओमफ्रायो माने ओ जुदि हा मन्दल गैयामोनब्ला माने बे बुहुमाव माने सुबुं थांना थानांगौआ माने बिराद गोब्राब जागौ आरो नोंथां माने थांना थानो थांना थानो हानायानो नङामो ना आरोना नोंथां ओ हा मन्डल गैया मोनबा
उम
बे हा मन्डलावनो दा सुबुंफोरा बिदिनो गोबां बायदि रोखोमनि दारिमिनफोर गायसनबाय नोंथां आरो बे दारिमिनफोरनिफ्रायनो माने गोबां बिदि मुवा बेसादफोर दिहुनानैओ बिदिनो द'खान बायदिसिना फोर खुलिनानै माने गोबां ओ बिजनेसफोर मावनानै माने गावनि जिउखौ माने खुंगासिनो आरोना नोंथां
उम
औ ओमफ्राय बे हा मणडलाव माने माखासे हाजो ओनसोलफोर दं माने जाय माने ओ नोंथाङा बुंलांदों बे खौथि खौथि बोसोर सिगां माने बेबो माने हाजोआबो बिदिनो बेसेबांबा बोसोर सिगां माने बिदिनो बांग्रिं माव नाय बांग्रि मावनायफोरनि जोहै सोमजिनाय आरोना नोंथां
औ
औ औ ओमफाय माने ओ दा बे हा मण्डलावनो माने नैजिगु जौखोन्दो हायाव सुबुंफोरा माने बिदिनो बायदि रोखोमनि बे ओ दारिमिनफोर गायसननानै माने ओ मा होनो बे हा हा मणडलखौ माने गुबुंल्ले खालामगासिनो आरोना नोंथां बे माने जोंनि थाखाय माने माखास से खहा गोनां आरोना बे नोंथां बिदिनो हा मणडलाव थांनाय जिब जुनारफोरखौ अयथासार खालामगासिनो बुथार आरो माखासे बिदिनो बिफां लाइफां फोरखौ माने दानफायगासिनो गावसिनि माने सुबुं माहारि फ्राय बिदिनो दारिमिन दारिमिन फसंथान आरो नफोर गायसंनो थाखाय माने बेफोरबायदिनो माने हा मन्दलखौ खहा खालामगासिनो आरोना नोंथां मोनसे समाव माने बिदिनो जोंनि हा मण्डलाव गोबां खहा जालांगोन आरो दा औ माने बे दा सुबुंफोरनि मावनायनि थाखाय जोंनि बुहुमाव दा माने गोबां बिदिनो बिदुं बांनायफोर बेफोर माने सोमजिबाय आरो ना नोंथां
औ
औ माने ओ बे नोंथाङाथ खोनादों जानो हागौ बे ग्लबाल ग्लबाल वार्मिं जागासिनो होननाय औ आरो लोगोसे से माने मा जादों नोंथां माने बर' फाजैफोरा माने बरफ हाजोफोरा माने बिदिनो आवलिनानै माने ओ आवलिबोनानै माने बिदिनो दैबाना जाफैगासिनो आरो नोंथाङा बबेबा बबेबा ओनसोलाव माने दैनि बिबाङा माने। बांबोगासिनो नोंथां बिदिनो बिदि। मानसि सुबुंफोरा माने बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौहाय माने बिदि खहा खालामबाय थायोब्ला माने सानसे समावहाय जोंनि बुहुमावहाय माने दैया माने स्निजिसे जौखोन्दो होनदोंमोन। औ बिनिफ्राय माने बां थांनानै माने गोबां जाहैगोन आरो स्निसे जौखोनदोनिफ्राय मा।
औ।
दा सुबुंफोरा बे दंफां ला दानफांनियाव माखासे ज बेसेन गोसा माने बिफांफोरखौ माने दा जोङो नुनो मोनला माने नोंथां सुबुंफोरा दा। दानफाय दानफाय खहा खालामनानै आरो गोदान बिफां लाइ बिफांफोरबो गायफिना माने बिफां लाइफां दानफायोबो माने आरो माने लोगोसे माने औ लोगोसे माने सुबुंफोरा बिदिनो जिब जुनारफोरखौ बुथारनानै माने माखासे जिब ज जुनारनिखौ माने नुनो मोनला गैला माने बे बुहुमाव माने सुबुंफोरा बिदिनो बुथारना जाबाय। औ गोमालांजोबबाय आरो ना नोंथां।
औ।
ओमफ्रायो बिदिनो माने नोंथां।
औ।
खोनायासै नोंथां।
मान हेल'
औ हेल'। औ खोनादों नोंथां। हेलौ नोंना नेटवर्क प्रब्लेम जाबाय दां।
औ नोंथां एसे नेटवारक प्रब्लेम
औ। दे होमबा नों दा टाइमाबो समाबो जाखाबाय जोंना
औ दे नेटवर्क प्रब्लेम जानोसै दे
औ।